हेल' नोंथां औ खोनादो मोजां
औ औ औ दा मा खालामगासिनो नोंथाङ
अ आं दा न'आवनो दंथ'यो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां
औ औ दे आंबोथ' जिरायनानै दंथ'यो ओरैनो ओरैनो नोंथाङा कल हरनायनि जाहोनखौथ' एसे एनै मिथिखादों जानां गौ नङाहोनबा औ दा कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों माने सादारन सुबुङा जिउ खुंनायनि सोमोन्दै सावरायनाय आरो
औ
औ औ ओमफ्राय ओरैनो नोंथाङा बुंग्रोनो नामा जे सादारन सुबुङा जिउखौ सरासनस्रायै बोरै खुङो
अ जिउ खुंनाय होनना बुङोब्लाथ' अ सुबुङा गावबा गाव जिउआव बायदि रोखोमनि जिउ खुंगासिनो बा खुङो दा थिग बेबायदिनो जों जेब्ला जोनोम जानायनिफ्राय जेब्ला जों साननो हानाय जेब्ला जोङो स्कुल फरायसालियाव थांनानै सोलों नों लानायनि उनाव जों जेब्ला फरायनायजों लोगोसे गावनि जिउखौ दै देनलांबाय थायो बा गावनि जिउआ जौगालांबाय थायो दा बेनि बे समाव जोङो गावनि जिउखौ दाना दानो ओस फरायनाय समाव आरो गावनि जिउखो दाना लाग्रा दानो हाद्रायाबो जानो हागौ। अब्लाबो जों गावनि जिउ खौ जिउआव गावनि जिउखौ दैदेन लांनांगोन मायबा मोनसे से जिउनि राहा खामानि नायगिरनानै बा माबा मोनसे खामानिनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दैदेनलांख थानांगोन। दा अब्ला जोङो गावनि जिउखो आं सानो जों गावबागाव फरायना लाग्रोनानै गावनि जिउखौ माने गावनि सोलोंथाइखौ लाग्रोनानै जों गावनि ओ जेब्ला जों लाइमोन सम सफैगोन स्कुल कलेज फरायखांनानै जेब्ला जोङो जिउ जिउआव मायबा मोनसे ओ राहा नायगिरनानै बा मायबा मोनसे खामानियाव आगान सुरनानै मोजाङै जिउखौ दैदेनलांबाय थानो थाखाय जोङो जे ब्ला के गावबा गावनि केरियारखौ नायगिरगोन बै समाव जोङो बयबो गावबा गावनि केरियाराव गोसो होनानै जोङो ओ मोजां थिरांथा लानांगोन जिउआव आं मा जागोन। आं जिउखौ माबायदि खुंनो नाय बोदों बा माबायदि खुंनांगौ बेखौ जोङो ओ सोरबा माने जिउखौ जुदि सुफुंनो रोङाब्ला मिथियाब्ला जोंङो जोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथांमोननिफ्रायबो सों-सोंनो हागोन। आरो जोंनि गेदेमा समाजनिफ्रायबो जोंङो गेदेमा सुबुं सानसुमै थुनलाइगिरि बा लेखा गि लेखा गोरों बेफोरनिफ्रायबो जोंङो सोंना लानो हा हागोन। आं सानो जिउ मोनसेयाव जोंङो ओ ओरैबायदि जौगाबाय। बुहुमाव बेनिखायनो बयबो रावबो माने ओरैनो थालिया आरो। माने ओरैनो थाबा जाखालिया माने आ दा आथिखालावथ' सोलों थाइनि जुग सोलोंथाइजों ओरैबायदि स्पिडआव जों जौगानांगोन ओरै बायदि जों खामानि मावनांगोन ओरैबायदि जानजि खाफ्रानांगोन जिउआव बयबो बयबो गावबा गावनि जिउ जोंङो थिबो जोंङो ओ जोंनि हारि बुंनो थांब्ला थोंजोङै जोंनि हारिया जोंनि जिउखौ दैदेनलांबा जोंनि न'खरा मोजां जागोन। जोंनि समाजा मोजां जागोन थोंजोङै जोंनि हा हारियानो मोजां जागोन। जिउआव माने जोंनि बे बुहुमाव बेबायदिनो जोंनिया जिउ फोरा जों गावबा गावनि जिउफोराव माने समाजजों हारिजों सोमोन्दो दङ आरो आं सानो आरो बेबायदि।
औ।
दा बेखायनो जों जिउनि जेब्लानि बुजिनाय जागोन सोलोंथाय लानानै अब्ला जोंङो जिउ खुंनाय राहाफोर जोङों मोजाङै बुजि मोनाबा सोंना लानानै जों माबायदि दैदेनलांनांगौ माबायदि खस्थ'निफ्राय जों माबायदि बारग'नो हागोन माबायदि खस्थ' खालामब्ला जों मा फिथाइ मोनगोन? आरो खम समनि गेजेराव जों माबायदि खामानि मावनानै गुबुननिख्रुइ बांसिन जिउ खुंना लांगोन जिउ खुंनो जिउखौ हागोन बे थांखिखौ नोजोर होनानै जोङो जिउआव बयबो आंल' नङा बयबो मानि नों थाङाबो जोङो ओ जौगा माने दावगालांनांगौ
नांगौ नांगौ नांगौ औ औ
दा नोंथाङा जौ नोंथांनियावबो माबा मोनसे जिउनि राहा थानो हागौ जिउ माबा मोनसे जिउआव नोंथाङाबो सानदों मिजिं दङ दा बे जिउखौ ल नानै नोंथाङा गावनि जिउखौ लानानै नोंथाङा माबायदि खालामनो नागिरदों माने मा सानदों नोंथाङा गावनि जिउखौ लानानै
औ औ बेखौ औ औ औ औ दा जिउ फार्स्ट खोथाया जाहैबाय आंनि बादिब्ला आरो जिउ खुंनाया जाहैबाय जोंनि नैबे संसाराव थांना थानानै सानफ्रोमबोनि आ जा जेनेबा माने संसाराव थांना थानो थाखाय आरो जिउखौ लानानै थांना थानो थाखाय सानफ्रोमबोनि जा मावनाय दांनाय हाबा हुखा बैफोर गासैखौबोनो जिउ खुंनाय होनना बुङो आरो मानसिनि जिउ खुंनाय होनना बुङो दा बे जि जनाारनिखौथ' जिउ खुंनाय होनना नालाय बिसोरनिखौथ' बे थांना थानायसो होनना बुंसिगोन दा जोंनिया जिउ खुंनाय होनोब्ला गावनि जिउखौ फोथांनानै माने फोथांनो थाखाय सम मावनाय दांनाय बेनो जिउ खुंनाय राहा लामा होनना बुङो आरो दा जिउ खुंनाय राहाया गोबां रोखोमनि जानो हायो दा नों थाङाबो बुंलांबाय दा जेनेब बा जिउ खुंनानै ओरैबो जानो हायो आरो जे जेनेबा ओ जोंनि सरासनस्रा सुबुंफोरा गोबाङानो थारमाने आबाद मावना जायो बा सोरबा गुबुन
आबादनि सायाव सोनारो उम
गुबुननि सायाव सोनारो सोरबा गुबुननियाव खामानि मावनानै सोनारो बा सोरबा जोंनि सादारन सु सुबुंफोरा मा खालामो सोरबा फिसा फिसौ बिजनेसबो खालामोबो फालांगि खालामो बा औ सोरबा गेलेनानैबो जायो बा सोरबा मोसानानैबो जायो मेथाइ रोजाबनानै बो जायो बा सोरबा प्राइभेट माने जेनेबा गावखुंथाइ बा गाव सालायनाय फसंथानफोराव खामानि मावनांगो ज जायो बा ज सोरबा सरखारनि खामानि मावनाबो जायो आरो दा जेनेबा औ बैफोर मोनफा मोनफा जेनेबा जिउ खुंनायनि बाहागो आरो दा जोंनि स साधारन सुबुंनि जिउ खुंनाय होनोब्ला मा खालामो जों गुबैयै आबादजोंनो जायो नालाय सादारन सुबुङाथ' दा औ आबाद मावनाय होनोब्ला जों जेरै जोंनि ओनसोलावहाय गुबै आबाद होनोब्ला जोंनिया माइयानो थाबाय माइ आबाद मावनानै बेजों लोगोस से जेनेबा माइजों बा जों ओंखाम जायो नालाय ओंखामजों जाफानो हानाय गुबुन गुबुन फिसा फिला मैगं -थाइगं बेफोरखौबो आबाद माव हनानै जायो आरो बा मालाबा एसे एनै फैसा थाखा नांगौ जायोब्ला बैफोरखौ फाननानै बाजाराव फाननानै बा बाजाराव फालांगि खालामनानै बैफोरनिफ्रायनो जेनेबा सधारन जिवा बा साादारन न'खरा सोलिलाङो आरो बेफोर जाबाय सधारन बे जायफोर आबाद मावनानै जाग्रा बैफोरनि जिउ खुंनाय राहा लामा आरो बेनिफ्राय फारसे जाहैबाय गुबुननियाव खामानि मावग्रा बा हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा बेफोर जाहैबाय नखर न'खराव जेनेबा जायहा आबाद मावनो जायगा गैया बा आबाद मावनो रोङा बा आबाद मावनायनि फसे माबा मोनसे राहा गैया आरो बिसोर बैफोर सुबुंफोरा मा खालामो गुबुननियाव जेनेबा फैसानि सोलाय खामानि मावो बाय जेनेबा खामानि मावनानै बिसोर फैसा आरजिबाय आरजिनानै मा खालामो बिसोरो बैफोर फैसाफोरजोंनो न'खराव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर बायो जानाय लोंनाय बायो बा इ जोंनि गुदि जानाय आदार जेरै माइरंफोरखौ बायनानै बिदिनो न'खरफोरखौ सामलायनानै जेनेबा जिउ खुंनाय राहा लामाखौ बिसोरो आ बिदिनो सालायलाङो आरो बे जालायबाय सेकेणड औ औ बिनिफ्राय आरो मा खालामो खायसेया बिदि गुबुननियाव खामानि मावालासिनो मा खालामो जेनेबा फिसा फिसौ फालांगि खालामलाबायो आरो हा थाइ बाजारफोराव थांनानै
उम उम
औ जेनेबा मुवा फानबाय फान जेनेबा गावनियाव गैयाबा मा खालामो बिसोर बिसोरो गुबुननिफ्राय एसे दाम खमाव फाननानै बा गामि ओनसोलनिफ्राय खमाव फाननानै नोगोर फानहै बा ह थाय बाजारफोराव फानहैयो बेनिफ्राय एसे एनै मुलाम्फा लानानै रां खामायो खामायो आरो बै रांफोरजोंनो बिसोरो गावबा गावनि सानफ्रोमबोनि औ गावनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय राहा लामाखौ बिसोरो थि खालामना लायो आरो दा आरो गुबुन फारसे पारमानेन्ट थानाय हिसाबैब्ला बेयो जायफोर दखान होना जायो बैफोर आ दखानिफोरा मा खालामो गुबुन जेनेबा बिसोरबो आबाद मावला नालाय बा मावनानै बिस्रा माबा मोनसे आयडिया मोनो गैया ब राहा लामा गैया बा हा हु गैयाबाद बिसोर मा खालामो पारमानेन्ट बबेबा मोनसे थि जायगायाव पारमानेन्ट माने थि दखान दखान होनानै बिसोर मा खालामो जायो आरो बिसोरो मा खालामो गुबुननिफ्राय जेनेबा जायफ्राव आ गोबां बिबांनि मुवा बेसादफोरखौ दाम खमावनो फानो बैफोर बेसादफोरखौ लाबोनानै गावनि दखानफोराव अ साधारन समावनो फानफैयो फानफैनानै बिसोरनिफ्राय मुलाम्फा खालामनानै मा खालामो बिसोर आ एसे एनै रां खामायो बिदिनो रां खामायनानै बिदिनो न'खर सामलायो बिदिनो संसारखौ सालायलाङो आरो बेनिफ्राय बिसोरनि बेबो बिसोरनि मोनफा मोनफा राहा लामा। आरो खायसेया मा खालामो जेनेबा इसे गेदेर गेदेर फालांगि खालामनायफोरा जाहैबाय बिसोरो ओ गोबां बिबांनि रां गावनियाव थाखानायजो बा सोरनियावबा लाथ'नानै बा बेंकआव लाथ'नानै बिसोर मा खालामो ओ गोबां जेनेबा एसे दाम गोसानि गोबां मुवाफोरखौ गावनियाव लाबोयो ला बोनानै बे साधारन सुबुंफोरनो ओ फानफैयो आरो बिसोरनिफ्राय बिसोरनि ओ जेनेबा फालांगिया गिदिर जाबाय गिदिर जानानै आरो गोबां मुवाफोर लाबबाय बेफोरनिफ्राय बिसोर गारि मटर बाय बाय आरो गारि मथर बायनानै गावसनियावनो जेनेबा माल माथाफोर लाबबा मुवा बेसादफोर लाबबा गावसोरनि गारिजोनो लाबबाय। बेनिफ्राय सुबुंफोरनो फानफैबाय बिसोरनिफ्राय बिसोरनिया मा होनो फालांगिफ्रा आरो गेदेर जालाङो आरो बिनिफ्राय बिदिनो गेदेर जानानै बिसोरो गावबा गावनि एसे जेनेबा जिउ खुंनाय राहा लामाखौ साबना हामना खालामना लायो आरो आरो ओरैनोथ' जिउ खुंनाय साधारन सुबुंनि जिउ खुंनाय राहा लामा बुंब्ला गोबां दंबावो जोंनियावनो मा खालामो बे जेनेबा आबाद मावनायजोंनो बिसोरो मा खालामो खायसे जेरैहाय ओ गय बागान खालामो खायसेया फाथै बागान खालामो खायसेया ओ बैफोर साहा बागान खालामो बेफोर थ' मा जायो बागाननि साहा बागान बेफार खालामनानै ओ गोबां बिबांनि रां खामायो आरो बैसोर सुबुंफोरा आ रो बेजोंनो बिदिजोंनो मा खालामो बिसोरो ओ गावनि जिउ खुंनाय जेनेबा लामा बारोदो जा गावसोरनि जिउ खुंनाय परस्थिथि बेफोर परस्थिथिया मा जायो एसे साब ना हामना जायो आरो बिसोरनिया गोजौ लेभेलनि जाबाय गोजौ थाखोनि जानानै बिसोर मा खालामो गावसोरखौनो ओ समाजनि सासे सुबुं सम पद होननानै गायसननो हायो आरो।
औ अब्ला ओं अब्ला नोंथांनि नोंथाङा बुंनायफ्रा जोबोद रोखा रोखायै माने ओ जोबोद मोजां जादों माने जोबोद गोजोननाय मोन्दों आङो। नोंथांदो रायलायनानै नोंथांनि जिथु बेसेन गोसा रायलायनाया जोबोद माने आंनि जिउआव थुलुंगा होगोन। होनना आङो सानो दा बेबायदिनो जोंनि रायलायनाय समाबो जाबाय नोंथां ओ दे नोंथां औ।